हे हेल' औ लोगो मा खालामदों लोगो
नै लोगो ओरैनो जनानै दं आङो
अ लोगोआ दा फ्रि ना
औ लोगो आं फ्रियानो दं बरत'मान
दा आङो मोनसे टपिक लानानै फैदों माने गोदोनि आरो दानि माने दानाय लुनाया माबायदि माने मा दासिम माबायदि सोलिदों आं बेखौ लानानै फैदों आरो सावरायनो थाखाय आङो जेनेबा बुंग्रोनोसै आरो जोंनिथिं माबायदि गोदोनि आरो दानि दानि दिनाव माबायदि दानाय-लुनाया
दे बुंनो हागोन
दा जों दानाय लुनाय होनोब्ला गिबियावनो जेनेबा गोदोथ' आबै-आबौ आजै-आजौनि गोदोथ' जेनेबा दानाय लुनाय गैयामोन आरो गाननाय जोमनायबो गैयामोन दानि दिनावसो जेनेबा खुन्दुं दिहुननानै दानाय लुनाय ओंखारबाय जोङो जेनेबा गिबियावनो बे जेनेबा खुन्दुंखौहाय बे एम्फौ फिथोब एबा दैनि दाहारनिफ्राय जोङो बे खुन्दुंखौ दिहुनाय जायो आरो गोदोनि दिनाव आरो दानि दिनावथ' बांसिनानो फ्रायानो मेचिनजों दिहुनो जेनेबा बे खुन्दुङाव
खुन्दुं गामारि
खालार एबा गाब होनानै जोङो जेनेबा बे जि जिखौ दानाय जायो आरो जि जेनेबा दानानैहाय जोङो जेनेबा बेवहाय गोबां माने आगर एबा माथा बिदिबो दानाय जायो। दानानै जोङो जेनबा गोदोनि आइ बा
नोंथांनिखौ खोनायासै लोगो लोगोनिखौ खोनानो मोनासै आङो। हेल'। लोगो खोनायाखै नामा लोगो? आं नोंथां लोगोनिखौ जेबो खोनानो मोनासै। हेल'।